हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
औ मोजांना नोंथां?
औ दा सान्दि मोजाङैनो दंथयो
औ औ आंनि कल खालामनायनि जाहोना ओ जोङो जोंनि बरनि माखासे ओ दाउ अमा फिसिनानैहाय संसार जाबोनाय ओ ओ बिनिफ्राय जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैहाय रायलायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा रायलायनो हागोन ना औ औ ओ बरनि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनो सानदों
औ दे
औ औ दा जोंहा बरनि दाउ अमा फिसिनाय जायनाखि नखरनावहाय फि- सिनाय गोदो गोदायनियाव जेरैबायदि नुबोयोमोन जे नआवहाय दाउ अमा मोसौ बायदि बायदि जुनार जिब जुनारफोरखौ जोंहा जोंनिनो आंगो नखरनि मानसि बायदि आंगो बायदि होनना बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङामोन बायदि मोनदों आं नोंथां गोदो गोदायनि- फ्राय नुबोनाय बायदिब्ला दा जोंहा नुनो मोनो औ दा जोंहा नुनो मोनगासिनो दङ जे बायदि बायदि जायगाफोराव आ दाउ आ बोरमानि बायदि बायदि सर- सरखारनिफ्राय फार्म नुनो मोननाय जायो जेरावहाय गोबां मुलाम्फा जा- नायखौ जोंनि बर सुबुंफोरखौहाय मुलामा मोननायखौ नुनो मोनदों दा दउ फार राम सरखारनिफ्राय फैनायनि माखासे नेमखान्थिफोरखौबो आं नुनो मोनदों जेरैनाखि सरखारारनिफ्राय माखासे फैनाय दावउ जायखौनाखि जोंहा ब्रयलार कयलार होनना बुंनाय जायो ओ सरखारनि बेसेननिफ्राय फैनानै ओ जोंहा ओ फिनानै हरनाय बा गिदिर खालामनानै हरनाय आरो दाउखौहाय जाहाथे दाउनि जिउआ थाङै बायदि जोथेन लानाय समावहाय आदार होनाय समाव बेहाय दै होनाय बिनिफ्राय नैनिफ्राय थाम किलसिम जायोब्ला जों जोंहा ओ सखारनो अजन ओ खालामनानै गथाय हरफिननायखौ नुनो मोनो जायना खि जोंहा नै बा थाम केजि जानाय दाउआव मासेयावहाय जोंहा सरखारारनि रेटैहाय बा सरखारारनि नेम बायदियै जोंहा नैजिनिफ्राय नैजिबा थाखा रां सिम जोंहा होलांनायखौ नुनो मोनो जायनाखि ओ जिब्रैजौ बा जिबौ दाउ सोनायनि बिथोराव जोंहा नैजि राङै बा नैजिबानि निफ्राय थामजि रोजा रांसिम जोंनि खा जोंहा खामनायखौ नुनो मोन दा जोंनि बर सुबुंफोरा बाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरजोंबो गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ नखराव माखासे फिसिनाय मोसौ बोरमा दाउ हांसो बायदि बायदिजोंबो जोंहा नखर जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै दानि जेन माखासे हाथाय बाजाराव जोंहा बुंनो थाङोब्ला मासे ओ गिदिर दाउआ बाजौ रांनि गाहायाव मोननो थांनाय जायनाखि मासे गिदिर हां सोआ बाजौ रांनि गोजौआव मोननो थांनाय बेनिफ्राय मासे बोरमाया ब्रैनिफ्राय बा रोजासिम रां आरजिनो हानाय बायदि जोंनि न'खरखौहाय बायदि बायदि जिब जुनारजोंबो जोंहा जोंनि न'खरखौहाय सालायनो हानायखौ नुनो मोनबोनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा सरखारनि फ्राय माखासे ओ बोरमानि फार्मबो खुलिनायखौ नुनो मोननाय जादों ओ दा नोंथांमोननियावहाय ओ जिब जुनार फिसिनानै रां खामायनाय बा मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथां।
औ मोनो औ मोनो बिदिनो जोङो जोंनि बर' गामिफोरावहाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव दाब दाब जायगायाव जोङो बर' आइजोफोरखौ बिदि दाउ अमा बोरमा आरो बायदि रोखोमनि दाउफोर जेरै हांसो फारेव ओ बायदिफोरखौ जोङो फिसिनानै ओ रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गावसोरनि समखौ ओ ओरैनो थास्लाय स्लाय जोङो ओ गावसोरनि बेसेन गोसा सम खौ ओरैनो थायालासेनो बायदि रोखोमनि दाउ अमा बायदिफोर फिसिनानै बेफोरखौनो फिसिनानै जोङो हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओ दाउ बायदिफोरखौ जोङो ओ गोदोहायसो जोङो ओ गोबां बुरजा बुरजा जोङो फिसिनानै न'आवबो जानो हायोमोन आरो फाननो हायोमोन जों जोङो ओ बेखौ गोदो बांसिन नुयोमोन नाथाय। आथिखालाव जोङो ओ दाउफोरखौ फिसियोब्लाबो जोङो बेराम आजार जानानै जोङो ओ थैनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
थाखाय जोङो एसेबां ओ जोङो गोबां रोखोमनि ओ बुरजा बुरजा दाउफोर फिसियाब्लाबो जोङो ओ बिदिनो ओ माब्रै माबा दाउवा जोंनि न'खराव थाखायो। जोङो बेखौ जोंनि न'आव जानो थाखायबो जों फिसिनानै लाना यखौ नुनो मोनो आरो खायफाया हाथाय बाजाराव ओ फानहैनानैबो जोङो ओ रां खामायनायखौ नुनो मोनो जोङो बे दाउफोरखौ ओ फिसिनायाव एसेबां खहा जाया नङा होमबा नोंथां जोङो बे दाउफोरखौ फिसिनोब्ला जोङो ओ माइरं आरो जोंनि ओ ओंखाम जाखोन्दा खालाय ओंखाम खालाय बायदिफोरखौनो होनानै जोङो बे दाउफोरखौ जोङो फेदेरनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बिसोरनो थानो थाखाय ओ जायगाल'सो होनांगौ आरो ओ जोङो बिसोरनो फिसा जानो समाव बिदै दैेनाय समाव जोङो बिसोरनो ओ बिदै दैेनो थाखाय जों बाहा ल'सो जोङो होनो नांगौ आरो बिसोरखौ जों जोथोन ल'सो लानो। रोंनांगौ अब्ला बिसोरो गावसोरनो ओ देरो ओ आरो जोङो अमा फोरखौ फिसियोब्लाबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो अमाखौबो जोङो आथिखालावथ' जोङो गोबां अमानि फार्म खुलिनानै जोङो बेनिफ्राय गोबां बुरजा बुरजा जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो नङा। होमबा नोंथां
औ औ औ
अनगायैबो जोङो ओ न'खर गासैबो न'खर न'खर न'खर जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै ओ जोङो अमा फिसिनोब्लाथ' जों गुन्दै होनानैनो जोङो अमाखौ फिसियो नङा। होनबा नोंथां औ बिसोरनो जोङो जोङो बिसोरनो थाग्रा जायगा जेरै जों अमा दोनग्रा न'खौ जों गग्रा होननानै मिथियो ओम बे
गन्द्रायावहाय जोङो अमाखौ दोननाय जायो आरो जोङो बे अमा खौहाय गुन्दैजों लोगोसे ओ जोंनि बर'फोरा जे जुमाय गोरान जौ गोरान जौ गिसि संनानै नङा होनबा नोंथां औ बै जौ गोरान संनानै आग्लायनाय जे बिनिफ्राय ओंखारनाय अफ्रि जोङो बेखौहाय गुन्दैजों लोगोसे लायनानै होफानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेल' नङा जोङो थास' बायदिफोर जोंङो रुनानै अमानो गुन्दैजों लोगोसे होनायखौ नुनो मोनो बेबादि बिदिनो जोङो अमाखौ ओ दान मोनदाइन एबा दानमोनगुसो जोङो बि गोबाव सम जोङो फिसिनानैहाय अमाखौ फानैहैयोब्ला जोंहा नैजि रोजानि खाथियाव जोङो अमाखौ गोबां रां मोननो हायो नङाहोनबा नोंथां
औ औ
बिदियैनो जोङो अमा दाउ फिसिनानै नानैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि नांगौखौ सुफुंनायजों लोगोसे जों जोंनि न'खरखौबो ओ सामलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ औ
औ आरो ओ जोङो बोरमा ओ मोसौ बायदि फिसिनायावबो जोंनि ओ न'खरफोरा जोबोर आखा फाखा नङाहोनबा नों नोंथां औ जोङो ओ मोसौखौ जोङो ओ जोंनि बर'फोराहाय जोबोर सनमान होनानै फिसिबोदों नङा होनबा नोंथां औ जोंङो बिजाब फोराव मोननाय बायदिब्लाथ' जोङो जोंनि बर' नख'रफोरा मोसौ गैयाब्लानो माइनाव गैया होननानै सानजायो नङा होनबा नोंथां औ मोसौआ मोसौखौ फिसिनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होनोब्ला जों मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो आरो बै गाइखेरनि बेनिफ्रायनो जों गोबां रोखोमनि बायदि जाग्रा मुवाफोर बानायनो हायो जेरै पनिर बानायनो हायो जों आरो गाइखेर दाखा बायदि बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां
औ औ
बेनिखायनो जोंहा आरो मोसौआ जों हालेवनानैहाय जोङो हालेवनायावबो मदद होयो मैगं थाइगं थाइगं बायदि आबाद मावनायफोराव जोंखौ मदद होयो मोसौ हालुवाया बेबायदिनो जोंहा मोसौ फिसियोब्लाो गोबां मुलाम्फा जायो आरो जोङो मोसौखौहाय ओ फिसिनायाव जेबो जोङो बिसोरनो एसेबां ओ बेसेन गोसानि जोङो जाग्रा मुवा होलायनो नाङा जोङो बिसोरनो खालि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गांसोफोरखौल'सो जोङो होनो नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औनो
औ बे गांसोफोरखौ होनानैनो जोङो मोसौखौहाय फेदेरनो हायो बेबायदियैनो जोङो मोसौ फिसिनानैबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो बोरमायाबो बोरमायाबो जों आंनो ओ
ओ द' एबा सि स्नि दाननि गेजेरावनो मानै माथामहालागै फिसा बाराय होबाय थायो नङा होनबा नोंथां बेबादियैनो जोङो मासे बोरमानिफायनो मासे बोरमा बायनानै जोङो फिसि ब्लानो गोबां ओ बोरमाफोर जोङो बारायहोनानै नआव ओ गोबां मुलाम फा मोननो हायो बेबायदियैनो जोङो बोरमाखौबो ओ मिथिंगानिफो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गांसोफोरखौल जाहोनानै जोङो बिसोरखौ बेजोंनो फेदेरलांनो हायो आरो ओ जोङो बेफोरखौ देरोब्लाथाय ओम हाथाइ बाजार फोराव फानोब्ला जोंहा ओ बा रोजा द रोजा ओ जोङो मोननो हायो ओ बेयो बोरमा लानानै बोरमा गेदेर एबा फिसानि ओ गेजेराव जायो बे ओ बेसेन गोबां एबा खम जानाया बेबादिनो जोङो ओ बोरमा मोसौ बायदि जिब जुनारफोर फिसिनानैहाय जोंनि नखरखौ जोङो ओ सामलायलांनो हायो रो
औ - औ आदसा नोंथां ओ नोंथांमोननियावहाय ओं जों जे सिगाङाव बुंदोंमोन जानाय लोंनायनि सोमोन दै फंनैसो बरनि जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो दा नोंथांमोननियावहाय ओ जोंनि ओनसोलाव सलिनाय बायदि नाज्रि अमा ओ अनला दाउ खुर इंख्रि बायदि बायदि बरनि आंगो इंख्रिफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो ना मोना ना नोंथां
औ नुनो मोनो बेथ' जोंनि ओ बर'फोरनि एंगार हायै मोनसे जोंनि बर'नि दो दोरोङारि इंख्रिखा नङा होमबा नोंथां जोङो बे ओंख्रिफोर खौहाय जोंनि ओ बर'फोरखौलसो बर' हारिनि सुबुंफोरखौलसो जोङो जानायखौ नुनो मोनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराथ बेफोर ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोना बियो बेफोर ओंख्रिफोरा नारजि, अमा, अनला दाउ आरो सबाय साम' बायदि ओंख्रिफोराहाय जोंनि बर'फोरनो एंगारनो हायै मोनसे जोबोर खहाबथाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि ओ बेखौ जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो औ
दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा नोंथां औ - औ- औ गोजोनथों नोंथां